हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां औ औ नोंथाङा एसे सम दंब्ला जेरै जोंना बर'फोरनि न' जेरै जिब जुनार फिसिनायनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो हागोन जोबोर मोजां सोंथि जोंहा जोंनि न'खरावहाय जिब जुनार फिसिनाय होनोब्ला थ जों गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसिनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ जेरैहाय जोङो दाउ अमा मोसौ बोरमा बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार फिनायखौ जों नुनो मोनो नङासै होनबा
औ नंगौ नोंथां
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जिब जुनार फिनानै संसार जाबोनायखौ जों दिनै बर' हारि एबा बर' हारिमुनि गेजेराव जों नुनो नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो दिनैबो जों नुनो मोनो औ दा बे रोखोमैनो जोंहा जिब जुनार फिसियो होनोब्ला जोंहा जेरै मोसौखौनो जों माबादिहाय फिनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायनोसै जोंहा मोसौखौ फिसिनाय जायो बायदि रोखोमनि मोसौ जोंहा मोसौआ ओ लकेल मोसौ थायो देसि मोसौ थायो जारसि थिग बेबायदिनो जोंहा आं जों लकेल मोसौखौहाय आ दुब्लि फोथाराव गांसो जाहोनो थाखाय दोनदालजों खानानै हैनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबाददिनो जोंहा ओ मोसौ फिसिनानै खि होनोब्ला जों मोसौनिफ्राय मा मा मोनो होनना बुङोब्ला जोंहा मोसौनिफ्राय गाय खेर मोननो हायो फिसिनानै आरो बेजों लोगोसे गाइखेरजों लोगोसे ओ जोंहा बायदि रोखोमनि हासार मोननो हायो जेरैहाय जिबियारि हासार नङा होमबा?
ओ नंग
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बे हासारखौ ओ जोंहा आबाद फोथारफोराव बाहायनानै जोंहा ओ नांगौ रोखोमनि आबादनिफ्राय फसल दैखांनो हायो। थिग बेबदिनो जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो गाइखेर मोन मोनो होनोब्ला जोंहा गाइखेरखौ लोंनानै जोंनि ओ सुबुंफोरनि देहा एबा सावस्रिया ओ गोग्गो थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोंहा मोसौनिफ्राय मोननाय जा गाइखेर बै गाइखेर खेरखौ जोङो बायदि रोखोमै बायदि मुवा बेसाद बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ बायदि रोखोमनि गाइखेरजों बानायनाय ओ जुस नङा होमबा? ओ जायखौ जोङो पेपसि थिग बेबादिनो जोंहा आ रसगल्ला ओ जेरैहाय गाइखेर मैखि पनिर बायदि बायदि रोखोमनि जोङो बानायनानै जानो हायो नङा होमबा गाय खेरनिफ्राय औ थिग बेबाददिनो जोंहा मोसौजों हालेवनो हायो हालेवनानै आं मोजां बिबाङै जोंहा आबाद मावनो हायो बायदि बायदि।
औ नंगौ नोंथां।
मोसौ होननानै बुंबावोब्ला जोंहा मोसौखौ लानानै जोंहा बायदि रोखोमनि रांखान्थि बिथिङाव फालांगि मावनो हायो नङा होमबा नांगौ बिबांनि। औ थिग बेबादिनो जोंहा मोसौखौ फाननानै ओ जोङो गावनि न'खर खौ सुंथानो हायो बायदि बायदि। दा जोंहा अमा बरमानि बेलायाव बुङोब्ला जों अमा बोरमाखौबो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव ओ फिसिनानै संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय जोङो अमा बोरमा दाउ हांसो फिसिनानै ओ गावनि न'खर सुंथा बोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। दिनैसिमबो औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा अमाखौ फिसियो होनोब्ला जोंहा अमा फि-फिसिनायाव जोंहा अमानो गोबां आदारनि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नों
औ औ जेरैहाय जोंहा अमानो जा जों बर' समाजावहाय ओ जौ सावनाय आदब खान्थि दङ' नालाय जा जौनिफ्राय जौ सावखांनायनि उनाव जा जोंहा अफ्रि महरै ओंखारो नालाय बै अफ्रिखौनो जोंहा अमानो आदार हिसाबै जोङो गुन्दै एबा साफर फोरजों ओ गोरोबनानै जोङो ओ होनाय जायो आदार महरै नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मोननाय थास' बिफां बायदिफोरखौ जोङो हानानैबो जोङो अमानो आदार महरै होनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो जोंहा ओ जोंनि बर' समाजावहाय बायदि रोखोमनि नाबो जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
औ औ ना बोरमा दाउ हांसो बायदि बायदि ओ जिब फोरखौ जोङो जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै ओ फिनायखौ नुबोगासिनो दङ'। दा बेनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैफोर ओ जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै जोंहा न'आवनो गावबा गावनि न'आवनो ओ जानो हायो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहाथ' जोंनि न'खरारि ओ फिसिजानाय जिब जुनारफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां नङा होमबा जायखौ जानानै जोङो गोबां प्रटिन एबा भिटामिन्स मोननो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
औ औ थिग बेबायदिनो बेफोरखौ जानानै जोङो जोंनि सुबुं माहारि
औ।
हाय बाखि गै
औ औ।
बेमारफोरनिफ्रायबो बारग'नो हायो बेफोरखौ जानानै नङा होमबा औ औ दा नोंथाङाबो आंनो एसे बर' समाजावहाय माबादिहाय ओ जिब जुनार फिसिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो होनो हागोनना
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा होनलांनाय बायदि जोङो ओ न'खरावथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै जिब जुनार फिसिनानै मोजां मोनखा-मोनखानाय सुबुङा आरो नोंथां जोंनि न'खराव जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरथ' थाख खायोना नोंथां गासैनिबो न'खराव आरो जेरै नोंथाङा आवगायसे होनलांबाय जोङो मोसौ बेखौ जोङो गोबां सुबुङानो फिसिनो मोजां मोन खायो आरो नोंथां न'खर न'खर थाखायो औ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो मोसौआ जेरै लकेल मोसौ आरो बिथाङा होननाय बायदि दिडसि जेरै जोङो जारसि सारसि मोसौनिफ्राय जोङो गोबां गाइखेर मोननाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंनि लकेल मोसौ औ मोसौआ एसे खम बिबांनि गाइखेर होयो आरो नोंथां जेरै जारसिनिफ्राय जोङो गोबां गाइखेर मोनो आरो नों बिथां बेखौ जोङो फालांगि खालामनोबो हायो जेरै जोङो नोंथाङा होननाय बायदि गाइखेर बेखौथ' जों फाननायबो जायो आरो नोंथां आरो नों औ नोंथाङा होननाय बायदि जेरै जोङो बेखौ बेखौ जोङो पनिर बालायो बेनि उनाव आरो गाइखेर दाखा खालामनानै बो जोङो फानो आरो जेरै ओ लोंनाय जुस नोंथाङा होननाय बायदि बिदिबो जोङो ओ खालामनानै फानो आरो नोंथां मोसौ फिसिनायाबो जोंना गोबां मुलाम्फा गोनां आरो जेरै जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो बेखौ जोङो फाननानैबो एसे एनै रां मोनो आरो नोंथां आरो जेरै जोङो मोसौ औ बोसोरै ओ जेरै मोसौ खारलाफोरखौ जोङो हाल एवनायाव बाहायो आरो नोंथां। बेबो जोंनो ओ गोबां खामानि मावनानै होयो जेरै जोंना दैज्लांफोराव गोदोथ जोंना ट्रेक्टर गैयामोन नालाय नोंथां जेरै जोङो मोसौजोंनो एवोमोन आरो गोबां
औ नंगौ।
जोङो हाखौनो मोसौजों एवनाय जायोमोन जेरै गोबावबाबो जेरै नैजि बिघा थामजि बिगा बिदियाथ' थाखायोमोन नालाय नों थां जेरै हाफोरा बेखौ जोंनो मोस सौवानो एवनानै होयोमोन आरो नोंथां जेरै जोङो मारा नानो बाबो जेरै मोसौजोंनो नानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नों थां गोदो औ दाथ दे टर ओंखारबाय नालाय नोंथां जेरै जोंना जिब जुनादाबो जोंनो ओ मानसि माहारिनो मदद होयो आरो नों थां मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। औ जेरै जोंना नोंथाङा होननाय बायदि अमा बे अमाखौबो जोङो गोबां सुबुङानो फिसिनानै दानि जुगावथ अमानि बेसेनाबो गोबां जाबाय नालाय नोंथां
औ
औ बेयावबो जोङो जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो जेरै जोंना अमा मायाथ जेरै अमाया देरजानायब्ला बियो बारा एसेबां गोबाव सम नाङा आरो नोंथां जेरै आठ मास बिदिल' नाङो सोरनाबा सोरनाबा नौ मास बिदियावनो ओ देरसोगारो आरो सोरनाबा सोरनाबा गिदिर गिदिर। आरो बेयावबो जोङो गोबां रां मोननाय जायो जेरै जोंना बेबो दिसि अमा लकेल अमा बिदि थायो आरो जेरै नल अमा बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो अमायाबो नोंथां बिनि उनाव आरो बे खौबो हो खायफा खायफा सुबुं फोरा जेरै अबानि फार्म खालामनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
मानो मानो औ
औ सोरै जोंना अमाफोराथ‌ जेरै खाम खालाय गारनाय बेखौ होबाबो जायो नालाय नोंथां बिनि उनाव फाय आरो जोंना जेरै गुन्दै बेखौथ' जों न'आवनो मोनखायो जेरै जोंना माइ सौब्ला बे गुन्दैखौ मोननाय जाखायो आरो नोंथां बेनि उनाव एसे फि सा अमानो जोङो औ सापर गुन्दैखौबो होनायखौबो जों नु नुनो मोनो आरो जेरै सापर पालिस बेफोरखौ जोङो लाबोनानै होयो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जेरै जोंनाथ' दाउ बेबो थाखायो नालाय नों थां जोंना न'खर न'खर जेरै औ दाउ फिसिनायाथ' एफा खस्थ'नि खामानि नङा होनजायो नोंथां जेरै जोंना ओ एफाय बेखौ नायनोबो गोनां जेबो गैया आरो नोंथांसो ओरै बिनो ओ जोंनि ओंखाम खालाय गरसे गरनै जेरै माइरं इंखुर फोरखौ ओ सारला बना होबानो जायो आरो गावबा गावनो बिसोरो हाग्रा बंग्रा नागिर हाग्रा बंग्रायाव सौ एनला नागिरना जाखायो आरो नोंथां।
जायो जायो औ।
जाया औ जेरै जोंना ओम लकेल दाउफोरा बारा खस्थ' जाया आरो नोंथां आरो जेरै जोंना लकेल दाउआनो गोबां बेसेन गोसासिन जेरै जोंना ओम बयलार फोरनिसाय बेसेन गोसासिन आरो जेरै जोंना बयलार फ्राम बेखौबो गासैबो सुबुङानो बालायो आरो नोंथां बेयावबो जेरै जोंना आदार बेनोबो होनाय जायो जेरै फार्मफोराव आरो बेखौ जोङो भेक्सिन होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बियो एसे थाब देरसिननायनि जोङो। ओ बयलाराव भेक्सिं होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां गोबांखौनो। औ बिनिखायनो बयलारा जोंनि लकेलनिस मोजां नंसिना मानोना बिनि देहायाव। जेरै जोङो देरनायनि थाखाय भेक्सिन होनाय जायो नालाय जोंनि देहायाव बेमार आजार बियो थाबैनो साग्लोबो आरो नोंथां जोंनि लकेल दाउनि बायदि बेया जेबो भिटामिन गैया होनजायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो
इनि उनावहाय जेरै जोंना बोरमा बेफोरबो बारा खस्थ'नि ओ खामानि नङा आरो नोंथां बेबो जोंनि न'खरफ्रोमनावबो थाखायो। जेरै जोंना बोरमा बेखौथ' फिसिनो जेबो गोरलै नङा जेरै बेखौ जोङो। फोथारफोरावनो जेब्ला दाथ' दैज्लां सम नालाय नोंथां ओ होनो बारा जायगा गैया जायो आरो जेरै जोंना फोथारफोराव। गासैबो सुबुङानो औ आबाद मावो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो बेखौ जेरै दैज्लां समाव जों गांखोखौ बारा मोननाय जाया। थेवबो जोङो सै आलि जें औ जेरै जोंना गांसो जायोना नोंथां बेखौ जोङो हानानै होफैनो हायो आरो बेनो बेबो बारा एसे खस स्थ'नि खामानि नङा होनजायो जेरै जोंनि न'खरावनो जेरै जोंना खा खनथाल बिलाइ बेफोरथ' थाखायोना नोंथां थालिर बिलाइ बे फोरखौ जोङो औ दाननानै होनो हायो आरो नोंथां बोरमाफोरखौबो। जोंनि ओनसोलाव ओ फ्राम बेफोरखौबो जोङो गोबांखौनो फार्म खुलिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
बिनि अनगायैबो जोंना बायदिसिना बर' आइजोफोरा बिदिनो फिसियो आरो नों बिथां न'नि जिब जुनार फिसिनायाव जोबोद आखा फाखा मुखुब होनब्लाबो जेबो माबा गैया आरो नोंथां जोंना गोदोनिफ्रायनो। जेरै आजै आजौमोनैनि समनिफ्रायनो जोंनि सुबुंफोरा बर'फोरा। ओ दाउ अमा फिसिना मोजां मोननाय सुबुं आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि रायज्लायनाय समा एसेनोसै नामा नों
औ-औ नंगौ थारैनो समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनो मोननानै गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय
औ नंगौ नोंथां।
थारैनो